ए बुंा
औ औ खोनादों खनाा
नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों नोंथां
ज
औ नोंथांखौ आंबो खालामनायनि जाहोना ज आदानि बागै रायलायनो बर'फोरनि जुमायखौ जों बोरै साव बोरै बोरै सावो बेनि बागै नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां
दा नोंथाङा औ नोंथाङा बुंदो जेनेबा
ओं
जुमायखौ जोङो जेनेबा आरो बे जो जुमायखौ बोरै सङो मानिफाय मोनो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन ओ दा आङो जुमायखौ बोरै सङो एसे फोरमायना होनोसै ओ बेथ' जोंनि गो गोदो गोदायनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो सोलिबोखानाय जुमायाथ'
औ नंगौ नों
जुमायखौ बानायनाय जायो खोनादों ना नोंथां औ बै ओ जोंनि बर'फोरा बै जोंनि बर'फोरा ओ जुमायखौ जोङो माइरंनि फयनो बानायनाय जायो आरो गिबियाव जोङो उम ओंखामखौ जेरैबायदि जोङो सङो दैखौ होग्रोनानै लायो ओ बेफोरबायदिनो बे जायो ओ जे से फारला नै फारला खायो नालाय ओ गिबियाव जोङो उम दैखौ फुदुंग्रोनाय नांगौ जायो एसे ओ ओंखाम जि जायो बिनि माइरं आरो नङाबा बे ओंखारनाय एंखुर खौ एंखुरखौ जोङो होनाय जायो माइरं गथाखौबो होनाय जायो आरो माइरं गथाखौ होआलासिनो बे जोंनि ओ एंखुर जि दिहुनो जोङो माइरंनि ओमफ्रायदि एसे गेब्लेसिननायखौ बासिनानै दोनो दि बेखौबो संनाय जायो आरो सुवाबाबो जायो सुबाबो जायो सुवालासिनोबो होनाय जायो आरो जुमाय
औ नंगौ नोंथां
बै गोदौनाय दैयाव बै माइरंखौ होनाय जायो आरो ओमफाय आरो आरो जोङो बेखौ मोनो आरो बियो एसे एरनानै होनांगौ जायो जाहाथे खामिनि गोथां जायिनि थाखाय दैखौ मोजाङै नायनानै होनांगौ जायो आरो ओमफ्राय आरो जोङो बेखौ ओ ओ जुमाय आं दा जुमाय गिसिखौ ओ बोरै बानायो बेखौ एसे फोरमायनोसै जोङो बेखौ संखांनायनि उनाव एसे ओ प्लास्टिक जि मोनो जुमायनि थाखाय एक्सट्रा ओ गोबानो गुफुर कालारनि बेहाय जोङो बेखौ एरननानै लानाय जायो आरो ओ बेखौ मोजाङै एरननानै लाबाय लानायनि उनाव जोङो बेखौ गुसु जाहोनांगौ जायो गुसु खालाम गुसु खालामना लाग्रोयो आरो बेहाय जोङो ओमफ्राय गुसु जाबाथाय जोङो बै जोंनि एमाव एमावबो एमाव होनो जि ओ लारु सिथुमनानै दोनो ब एमाव बै एमावखौबो जोंनि बर' आइजोफोरानो बानायो आरो माइरंनिफ्रायनो बायदिसिना गोखा मोखना बिबार बिदिनो आरो मायाबा माबि बिलाइफोरखौ होनाय जायो आरो एमावआव बेखौ देनानै सिुथुमनायदि एमाव जा एमाव खालामो बै एमावखौनो बे जुमायाव होनाय जायो आरो ओ बेखौ मोजाङै फोनाय जायो मा होनो लोंनो थाखाय बांद्राय खारा लोंनो हायिफोरा एसे खम होयो आरो खारा लोंनो थाखाय बिदि जुमायदि जे खारा नांगौना बिनि थाखाय एसे गोबां होनाय जायो आरो माबाखौ आ मा होनो एमावखौ ओमफाय जों बेखौ बिदिनो फोनखांनाय एसे मोजां लगायनांगौ आखाइजोंनो ओमफ्राय लगायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जे प्लास्टिकैनो दसे सानसे हरसे माने हरसे बा हरनै खाथुमनानै दोनथनाय जायो आरो बिनि उनाव बियो मोजाङै जेब बाथाय बेखौ जोङो दैहु एबा थौ खान्था बाल्थिं बायदिफोराव सोथनानै दोनो आरो बेनि उनाव बियो जायो ओमफ्राय आरो बिनि रोसिखौ लोंनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
मावनाय जायो एबा सं माबा खालामनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ बिदिनो नोंथाङा जिबायदियै बुंदों बेबायदिनो सेमानो आरोना जौबा जौ बानायनाय बिदिनो जोङो गलानिफ्राय माइरंखौ लाबो लाबोनानै जों बिदिनो सङो संनानै नोंथाङा जा खिनिखौ दासो बुंलांदों बेखिनियानो सेम आरोना बिदिनो जौ गिसि जाखांनायनि उनाव औ जौ गिसि जाखांनायनि उनाव जों बेखौ दोआव दोननाय जायो दोननायनि उनाव जों बेखौ बिदिनो साननैसो दोनबाय साननैसो दोननायनि उनाव माने जोङो दै होनानै दोननाय जायो आरोना सानसे सिगां जेनेबा खावगोननि सानसे सिगां औ दै होना दोनखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो खा बेखौ सावनाय जायो आरोना जेनेबा
औ औ औ साननै सानथाम दोनो दोननाय जायो आरो औ
औ औ बिदिनो जौ गोरानखौ जों दिहुनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोंनिया जौ नङाबाथ जेरावबो बर' फोरा जेरावबो जाखाया आरोना बिदिनो जोंनो हाबायावबो नांगो बिदिनो जोंनो खामानि मावनाय बिदिनो जोंनो जेनबा सासे मानसिया जेनेबा थैनानै थाङो अब्ला बेयावबो जोंनो जुमाय आरो जौनि जौ गोराननि गोनांथि जायो आरोना नोंथां औ बिदिनो जोङो बियो जाखिनि जोङो जेनेबा जौ जौनि फ्राय जोङो जाखिनि जौ गिसिनिफ्राय जोङो बिदिनो जौ गोरान दिहुननायनि उनाव बे अफ्रि
ओं
जेनेबा बे माइरंखौ जोङो माइरंनि जेनेबा जा संनाय अफ्रि औ बेखौ जों माने बोरमा बिदिनो अमा बायदि बायदिफोरनोबो होनो हायो आरोना नोंथां
औ औ औ औ औ
औ बिदिनो गोबां नोबो अमा जोंनियाथ' गासिबो मिथिखायो जोंनि बर' न'खराव अमा फोरा थाखाजोबो होननानै औ बिनो अमाफोरनोबो होनाय जायो आरोना बिदिनो जोंनिनो औ बिदिनो बाखारखौबो बानायनो थाखाय जोंनो मोखोना बिबार मोखोनानि बिलाइ बिदि नांगौ जायो आरोना बिदिनो जों बिदि लाबोना फैनानै जि बेयाव जाखिनि जगल नांगौ खान्थाल बिलाइ बिदिनो रैमालि बिलाइ बिदिनो गोबां खेमा बिलाइ होननाय जायो बिदिनो गोबां जा खिनि बिदिनो जों बेखौ देफानानै बेखौ लारु सिथुमना दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ
बिदिनो लारि सिथोबनायनि समाव जोङो बिदिनो हासिबखाथि मोनसे आरो फालौ थाइसे बेखौ जों दोन होफानाय जायो आरोना नोंथां
औ औ औ औ
औ बिदिनो जेनेबा जुमाया जेनेबा जा जोङो बिदिनो एमावखौ जोङो जा एसे जियाव जेनेबा जुमायाव फोनो जुमायाव गोथाव जादों होननानै जों बिदिनो बिदिनो फालौ आरो बिदिनो हासिब खाथि मोनसे दोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोंनि गोबां बर'फोरनिनि थाखाय जोङो जौनि गोनांथि जायो नाथाय नाथाय दानि जुगाव जोंनि बर'फोराल' नङा आरोना नोंथां औ गुबुन गुबुन हारि मानसिफोराबो बिदिनो लोंनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ औ औ बर'फोरजोंनो एखे समान समान जों नुयो औ
औ औ बिदिनो नाथाय दानि जुगाव जोंनियाव बांसिनानो जेनबा बुंनो थाङोबा बांसिनानो जोंनियाव गामिनि बोराय बोरायफोरा बांसिनानो गारनो हमबाय नाथाय बिदिनो सेंग्रा फोरनियाव बांसिन जेनबा लोंनाय जानायखौ जों नुनो मोन- सै आरोना
औ औ औ नंगौ नंगौ गोदोनि ओ जे आबौ आबै मोनाथ' आबौ जेनेबा बेफोर बोराय बुरैफोराथ' गोदो मालाय खामानि बायदिसिना मावनानैसो जुमायखौ लोंनाय जायोमोन नोंगोना नोंथां दानियाथ' आरो ओरैनो ओ माने उन्दै उन्दै गथ'फोराबो ओरैनो लोंनानै गावखौ जेन ओ गाज्रि थासारियाव लाबोयो आरो दानि जुगनि उम ओ गोदान मुगानि गथ'फोरा सेंग्रा- सिख्लाफोरा माने गोदोनि आरो मावै दाङै लोंनाय जायोमोन आरो बेफोरखौ जोङो ओ‌ मिनथिनो मोनो आरो जोङो गोदोनि आबै आबौ आबौमोननि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि आरो
औ बिदिनो गोबां औ
नोंथां बिदिनो बोरै जुमाइखौ जोङो बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'निसै नामा नोंथांजों राय ज्लायनानै आं जाखिनि बाथ्रा मिनथियाखै बेखिनिखौ मिनथिना मोनबाय आरोना नोंथां
औ औ औ आंबो मिथिना मोननाय जाबाय नोंथांनो
औ गोजोनथों
ओ गोजोन्थों
औ